हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन‌ सानजौफुनि गाहाम हमलायनायखौ नोंथांनिसिम सिगां गोर जासिरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन सानसौफुंनि गाहाम हामलायनाय आंबो फिन जासे हरफिननाय जाबाय नों
औ। दानि आं नोंखौ फन खालामदोंमोन जाहाथे जानबुं होनो जायखौ बर' रावआव इंराजियाव मबाइल होनो जोंहा बेबायदि बाहायनाय गोबां आजिखालि लाइमोनफोरखौ बाहायनाय नुदों आरो नोंथां
औ नोंथां।
माखासे मुलाम्फाफोरबो दङ' आरो बेयाव माखासे गाज्रिफोरबो दङ' नोंथां आं नोंथांजों दा सावरायनो नागिरदों माखासे मुलाम्फाफोर मबाइलखौ बाहायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा दं आरो बेनि उनाव नोंथांनो फोरमायगोन बेखौ बाहायनायनि माखासे गाज्रि जाहोनफोर बिदिबा नोंथाङा फोरमायना होग्रोदो बेखौ गारो मुला
अ जागोन नोंथां आं नोंथांनो मुलाम्फानि बागै एसे फोरमायनासैबा नोंथां नोंथाङा सोंनाय बायदिनो मबाइल फना ओ जोंनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै बुंनो हा बुंनांगोन जोङो। मानो होनोब्ला मबाइल फन दानि गोदान मुगा एबा गोदान रोंदामिन जौगानायाव एबा टेकनलजिनि जुगाव मबाइल फनानो जा जाबाय जोंनि जिउआव ओ मोनसे गोनांथार मोनसे बाहागो एबा मोनसे ओ मोनसे होननानै जोङो बुंनांगोन ।
मानो होनना बुङोब्ला मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खोथा गोबां ओं बाथ्रा फोरखौ जों मिथिनानै मोनो मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो ओ बे जायगायाव थानायफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव था‌ थानाय सुबुंजों जोङो फोनांजाबनो हायो एबा सावरायलायनो हायो। ओ बे मबाइल फननि गेजेरजोंनो एबा जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन दाबसेयाव थानाय सुबुंखौ एबा एबा जायगायाव थानाय सुबुंखौ जों मा मा खालामनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो। बिथांनि खौरांफोरखौ जोङोबो लानोबो हायो आरो जोंनि खौरांफोरखौबो मोजां गाज्रि जों बिथांनो फोरमायहरनोबो हायो एबा मिथिहरनोबो हायो। बेनिखायनो जोङो जोंनो मा मबाइल फना गोनांथार आरो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोबां ओ जोंनि जोङो मुलाम्फा एबा जोङो मोनथिनानै मोननो हायो जेरै जोङो सोलों फिथाइनि गेजेरावबो जोङो मबाइलफोरखौ नांगौ जायो दा जुगाथ' दिडजिटेल मुगा होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोङो।
आसिबो
ओ माबायानो गासैबो जिनिस ए बा गासैबो खौरां गासैबो माबाफोरानो ओ निउसफोरानो मा फोरावनो थाजोबो आरो मबाइ फन मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गासैबो रादाब बिलाइ मवा माबे जायगायाव मा जादों मा बे ओनसोलाव मा जाबाय दङ बेफोरखौ जोङो से नै सेकेण्डनि गेजेरजों जोङो मोनथिनानै मोनो बेनिखायनो जोंनोबा मबाइल फनखौ जोंङ नांगोन। बेखायनो जोङो मबाइल फनखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो आरो दानि गोदान मुगायाव जेब्लानि जोङो मबाइल फनखौ मबाइल फना ओ ओंखारदों एबा ओ मा होनो उम पपुलार जादों एबा फेमास जादों बै समनिफ्रायनो मा मबाइलफोराव ओ मा होनो गोबां सुबुङानो बाहायनो हमदों जेरै जोङो इन्टारनेट - इन्टारनेट बाहायनानै जोङो ओ निउस रादाफोरखौ जों फराय मोनो जोङो मा ओ रंजानायखौबो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो मोननो हायो जेरै जों इउथटुबनिफ्राय जों दसे सम गावखौनो जों जो ओ दसे सम माबा ओ मबाइलाव जों टाइम होन हायो जेरै जों इउटुबनिफ्राय जोङो रंजानाय लानो थाखाय जोङो इउटुबाव हाबनो जोङो इउटुबनिफ्राय गोबां ओ मेथाइफोर एबा सल'फोर मोसानाय एबा फावथिना एबा द्रामाफोरखौबो जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोहै जोङो मोन नायनानै जोङो रंजानायखौबो लानो हायो आरो आरो मा खालामबावनो हायो यो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो दिनै ओ बबा गुवाटि थांगोन बबेबा केलकाता दिल्ली, मुम्बाइ, गवा थाङोब्ला आरो जों डुबाइ थाङोबा जों मा मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामनो हायो न'आव जिरायनानैनो जोङो टिकिट दाननानै जोङो थांनो हायो आरो जोङो मा खालामनो हायो बेनि गेजेरजोंनो जों जों मबाइल फननि गनोेजेरजोंनो जों मा बेफोर जायगानि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो आरो
जों
जोङो थांनानै जे आदाया बेफोरबायदिबो जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो हायो आरो मा खालामबावनाय जोङो मबाइल फननि गेजेर जोङो दाथ' जोंनियाव गोबां फेमास एबा मुंदांखा जेरै जोङो मा होनो ओ ससियेल मिडिया होनना बुङो जोङो ससियेल मिडिया ज होनना बुङोबा जोंहा मा गोल्लैयो फेसबुक एबा मोखां बिजाब आरो मा वाट्सएप हवाट्सएप बेफोरबायदिखौ जोङो मा होनो ससियेल मिडियानि गेजेराव जों मा गावनि माबा मोनसे जानाय ओनसोलाव जानायफोरखौ जाथायफोरखौ जों फोसावदिंनो हायो गुबुननि जानाय जा थाय फोरखौ जों मोनथिनानै मोनो आरो बेनि जोहै बेनिखायनो मा ससिल मिडियाआव मा गाव निजनि रंजानाय एबा निजनि दुखु- दाहा एबा निजिनि टेलेन्ट होनना बुङो जोङो जाय ज बेखौबो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा दिन्थिफुंनो हायो जेरै ज रिलह नि गेजेरजों गावनि मोसानाय एबा माबा मोनसे खोथा बुंनाय जों हायो एबा जोङो निउसबो फोसावनो हायो जेरै जोङो निउस पर्टेल खुलिनानै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खालामनो हायो जोङो जोंनि ओनसोलाव जानाय एबा जों नि जायगायाव जाबाय थानाय माबा मोनसे जा खैफोद ए जानाय बेफोरखौ जों मा फावनो हायो आरो मा खालामबावनो हायो जोङो
औ।
बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां ओनसोलाव थानाय ओ माबा मोनसे जाथायफोरखौ जेरै बांग्रि जानाय ओ बेबा ओ अर खामनाय मबा ओ मोनसे जाथाय जानाय था थाम ब्रै सेकेनडनि गेजेरावनो जों मा मोननो हायो आरो जेब्ला फोसावो अब्लानो जोङो लोगो लोगो जोङो मबाइलयावनो जों मोननो हायो नाथाय जोङो मा नैबे केबोल निउस होनना बुङोबा बिथांमोननिखौ जोङो मा थाबनो मोना नै थाम घन्टानि उनावसो जोङो मोननो हायो बिथांमोननि रादाबखौ बेनिखायनो जों मा मबाइल फना जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो मा खालामबावनो हायो मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो। जेरै जोंङो इनसथाग्राम बाहायनो हायो इ्नसथाग्राग फोरावबो गोबां जों मा एन्टारटेनमेन्ट एबा रंजानायखौ जों बेनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंनो हायो। बिनिफ्रायबो जों रंजानायखौ नायनो हायो आरो जेरै जों रिलस बानायनायनि थाखाय इन्स्टाग्रामा जोबोद मुंदांखा। आरो मा दंबावो ससियेल मिडियानि गेजेराव मोनसे दंबावो टुइटार बे टुइटार होननाया जाबाय ओ दा टुइटारा सोलायनानै एक्स जाबाय बे एक्स एक्स गेजेरजों मा ओ माबा मोनसे ओ गोदोर सुबुं फोरनि फोसावनाय निउस जोङो माबा मोनसे फोरमायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजों आरो मबाइल फननि गेजेरजों हटसेएप होननाय मोनसे दोङ बे हाटसेएपजों जों मा खालामनायायो भिडिअ कल खालामनानै जों गुबुन मोनसे जायगायाव थानाय सुबुंखौ जोङो नायनो हायो जों बेजों राय ज्लायनो हायो बिथांनो जों मेसेस फरायनो हायो बिथांनो जोङो मोनसे अदिअ' भिडिअ' दकुमेन्टस फथायनो हायो बिथाङाबो जोंखौ बेनि गेजेरजों जोंनो फथायनो हायो एबा
सावरायनो हायो आरो‌ मा
जोंनो जोंनो सानै ओ मिट मिट सावरायलायनो हायो आरो सानै साथामजों लोगो नांनानै खनसेयावनो ज' सावरायलायनो हायो। हायो आरो बेनि गेजेरजों आंनि फोरमायनाया बेनोसै नोंथां मबाइल फननि गेजेरजों दानियावबा नोंथांनो ओ नोंथाङा सोंनो नागिरदों आङो मबाइल फननिफ्राय मोननाय ओ मा होनो दिसएदभान्टेजना मा होनो बेखौ नोंथाङा आंनो रोखायै फोरमायनो नांगौ।
नोंथाङा नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय नोंथां। फोरमायना होनायनि थाखाय जे दानि जुगाव मबाइला माबायदि जोंनि थाखाय मुलाम्फा लाबोदों। आरो जोंखौ जिउ दावानायाव माबोरै गोरलै खालामनो होदों नंगौ नोंथां नों बुंनायाबो सैथो दानि जुगाव जोंहा गोनोखोआरि जुगाव एबा दा बिरोंदामिन दारि जुगाव मबाइल नङाब्लानो जोंहा थांनानै थानायाव गोब्राब जायो होननानै बुंजागोन नोंथां दा बिदिब्ला आं बुंनोसै मबाइलाथ' जोंनि जिउआव जोबोद मोजां खौनो खालामदों नाथाय बेखौ बे मबाइलआ नांगौबा गोबां नांगौ रोखोमनिफ्राय गाज्रि बाहायनाया बेखौ मा गाज्रि मा होनो जोंनि जिउआव गो गगलायदों आरो नोंथां बिदिब्ला आं नोंनो जोंनि जिउआव मबाइलआ बाहायनाया माबायदि गोहोम गोग्लैदों बेखौ बुंलांनोसै सिगाङावनो नोंथाङा मबाइलखौ नांगौ रोखोमनि बारा बाहायोब्ला मा जोंनि थाखाय मोनसे बियो निसा जानानै फैयो नोंथां जेरै नोंथां बुं
बुंनो